खोनादों अ नोंथाङा मानोबाफोर खल खालामदोंमोन
औ आङो नोंथांजों ओ बर'फोरनि जे दोरोङारि जौ संनाय बा ओ बर'फोरा जौखौ माबायदि गोदोनिफ्राय संबोदों बेनि सोमोन्दै आङो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
नंगौ नोंथां हागोन नोंथां निसय माने नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौनो सायख'ना लादों अब्ला नोंथाङानो एसे बुंथिग्रोदो नामा दे जौखौहाय माबोरै सङोमोन
औ औ दे जागोन ओ जोङो जौ होननानै बुङोब्लाथाय जों जुमाय संनाय जे जौ रोसि संनाय आरो बा बिदै फिनाय बिदि होननानै मोनथियो जोङो बे जौखौ जों गोदोनिफ्राय नो ओ गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेखौहाय संबोनो रोंबोदों बा बर' आइजोफोराहाय बेफोरखौहाय दिहुननानै लाबोनो रोंदों बा जोङो जौखौ माबायदि संनांगौ बिनि आदब खान्थि फोरखौहाय गोदोनि बर' आइजोफोराहाय सोलोंनानै लाबोनो रोंदों आरो ओ दा बे जौ संनाया आथिखालावबो दासिमबो जोंनि बर' फोरनि गेजेराव बा बर' न'खरफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो बे निफ्रायनो जेबायदि सोलिदों दासिमबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दा जोंहा जौखौ
जों गोबां बिथिङाव बा जों गोबां हाबा हुखाफोरावहाय जोङो जौ खौ बाहायो नङा होमबा दा जों बे जौखौ सङो ओ जौखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरं नांग्रोगौ जायो जोंनो ओ बांसिनानो जोंना ओ ओ माइब्रानि संनाय जायो माइब्रानि सङोब्ला जोङो बेखौ फिसि फिसिनोब्ला आरो गोबाव समनि दोननो थाखाय जों माइब्राखौ संनाय जायो माइब्रा माइरं जों आरो बेबायदिनो ओ रनजितफोर बेबायदिनो मैनागुरि बे फोरबायदि ओ माइखौहाय जोंना संनाय जायो आरो। जौ महरैहाय। दा जोङो जौ संनोबा ओ बांसिनानो फ्राय ओ सेरबा बा ओ बिदिनो सेरब्रै बेफोरबायदि ज' जखानि माइरं लानानै जोङो संनाय जायो आरो। दा जोंनो जौ संनो थाखाय खाय जों गाहायै जोङो जेब्ला जौ संगोन अब्ला जों माइरंखौ नांगौखिनि लाबाय नङा होमबा ओ नांगौ खि खिनि लानानै जोङो दैखौबो नांगौ खिनि जोङो थौ गिदिर बा बरतन गिदिरफोरावहाय जोङो अर सुनानैहाय बे खौहाय जानग्रोनानै लानाय जायो आरो दैखौ जानग्रोनानै लायो ओ दैखौ नांगौ खिनि माइरंनि जखा लानानै जोङो दैखौ फुदुंनानै लाग्रोयो आरो गुदुं खालामनानै लाग्रोयो ओमफ्राय जेब्ला दैयाहाय जेब्ला दैया दुङो अब्लाथाय जोङो बै माइरं जे जों दोनखानाय जुमाय संनो होननानै बा जौ संनो होननानै दोननाय माइरंखौ जोङो बेयावहाय लुसोमनानै होनाय जायो आरो खादायाव लानानै। खायसेया माइरंखौ एसे सुयोबो दैजोंहाय। ओ आरो खायसेया सु सुआलासिनो माने बे दै गुदुंङावहाय होस'नो आरो डायरेकनो। ओमफाय जोङो बे बेबादिनो बे जुमाइ संनायखौ जेरै जों ओंखामखौ जेरैबायदि स ङो ओंखाम जाग्रा ओंख ओंखामखौ जेरैबायदि सङो थिग बेबायदिनो जुमायखौबो बेबायदिनो संनाय जायो आरो। ओमफ्राय जोङो बे जुमायखौ सं संबाथाय जुम-जुमाया जेब्ला मोनगोन अब्लाथाय जों बेखौ खांनानै दोनसिगोन आरो। बद थन जो बरथननिफ्राय। ओमफ्राय जोङो बे खांनायावबो जोंहा उम बरथननिफ्राय जे जोङो जुमायखौ एर'नो ना बेयाव जोङो बिदिनो गोदोनि समाव आरो लाइजौलाय थालिरलाय बेखौहाय जोङो दानस'नानै लायो आरो नांगौ खिनि गांनै गांथाम गोलाव गोलावै दानस'नानै लाबोयो ओमफ्राय बेयाव जों जिगाबबो बयोमोन आरो गोदोनि समाव। आरो बेबायदि खालामोमोन। जिगाबनि सायाव थालिर बिलाय होनानै ओ बेखौ एर'ननाय जायोमोन आरो। जोंहा दा एर'ननो थाखायबो गोदो ओ मोनसे खादौ जे मा ओंखाम एरग्रा ओंखाम एरुनग्रा बेखौ बाहायोमोन आरो। ओ दा ओ गोदो हाय जेबायदि खालामोमोन जुमाय संनायाव जेबायदि मुवा फोर बाहायो जेरै थालिरलाइ माइ जिगाबफोरखौ बनाय बेबायदि नाथाय आथिखाल जोंना फ्राय बांसिनानो सुबुंफोराहाय ओ जे बाजाराव माने प्लास्टिकफोर गोबा गोबा प्लास्टिक बेफोरावबो एर'ननायखौ नुनो मोनसै जुमायखौ। उम।
नंगौ नोंथां सैथो थारै
मायखौ ओ जुमायखौ एर'नखांब्लाथाय ओ गरम बोथोरनि समाव आरो जेब्ला जुमायखौ जों एर'नगोन गरम बोथोर ब्ला गरम बोथोराव संनायब्लाथाय जोङो जुमायखौ मोजाङै सुफैयो आरो गुसु जाहोनांगौ। ओमफ्राय जेब्ला बे जुमाया हाय गुसु जागोन अब्लाथाय जोङो माने ओ एमावखौहाय जोंहा जे जौ संनायाव जे एमाव होयो नङा होमबा? बे एमावखौ जोङो नांगौ खिनि जुमायखौ नायनानै थाइसे बा खावसे बा थाइसे एसे बेबायदि ओ माने मोजाङैहाय बे एमावखौहाय नाफ्लेनानैहाय गुन्दै खालामनानै ओ- जुमायावहाय सारनानै मोजाङै आखायजोंहाय लगायनानैहाय बेखौहाय ओ-हरसेनि थाखाय खोबफिननानै दोनो आरो मोजाङै सिथबनानै ओ-जे लाइजौफोरखौ मोजाङै माबानानै खोबनानै बेखौ दोननाय जायोमोन आरो आरो गोजां बोथोरबा नाथाय जोंहा जुमायखौ जुमायखौ जेब्ला एरनगोन गोजां बोथोर समाव सङोब्ला बे जुमायखौ एसिबां माने गुसु खालामनाय जाया एसे ओ-दुंगुर दुंगुर ओ-जि जुमाया एसे दुंबुर दुंबुरावनो बै एमावफोर खौहाय फुननानै होनाय जायो आरो मोजाङै गुन्दै खालामनानै। ओ फुननानै होयो। ओमफ्राय बेबायदि खालामखांनानै जाहा हरसे दोनखायो। माने बे खौ मोजाङै एमावफोरा मोजाङै मुजिनानै थानायनि एमावफोरा मोजाङै नांनायनि थाखा बेखौ हरसे खोबनानै दोननाय जायो आरो। आमफ्रायो अखानायैहाय बे खौ दाबखाफोरावहाय सोनानै दोनसै आरो बेबायदि बिदिनो दाबखाफोराव सोनानै बेयावहाय जि फोर जिफोर मोखाङाव खाथेनानैहाय दोननाय जायो आरो। ओमफ्राय दाथ' आथि खाल जोंना फ्राय ओ जौ संनायाव दाबखाखौ बाहायला। ओमफ्राय बांसिनानो बाजाराव मोननाय प्लास्टिकनि बाल्थिंफोर बा खोबग्रा गोनां बाल्थिं ओ-बा बरथन बेफोर बायदियावहाय हाय दोननाय जासै आरो दा। ओम दायो बे जौ स संनिया जोंहा मोनसे ओ-जानथा होननाय जानथा मोनसे दङना बर'फोरा जे बानायो जान्था जे जौ बिदैया जमा जानानै थानायनि थाखाय बेखौबो बाहायोमोन जाहाथ जाथे जों माने जौआ जोंना जेब्ला मोजाङै जायो जोंनि संनाया जौआ जायो अब्लाथाय बिदिआ जमा जे हायखांनानै मोननाय बायदि। नि थाखाय जोङो औवाजों हेब जानाय औवाजों हेबजानाय जान्थाखौहाय बेयाव सोफानानै होखानाय जायो आरो। ओमफ्राय गोदो बांसिन
औवानि हेबनाय जान्थाखौ बाहायोमोन आथिखाल माने प्लास्टिकनि बथलफोर ओ-दुंग्राफोर बयेमफोरखौनो माने थुफ्लंनानै अर सावनानै थुफ्लुंनानै बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो दायो।
लोगो नोंथां।
ओमफाय बेबायदिनो गोबाव समनि थाखाय दोनो आरो ओम। दा नोंथाङा फोरमाय बुंनो हागोन नामा दि ओ-नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जौखौ माबायदि सङो? बा जोङो जौखौ मा मा हाबाफोराव बा मा मा खामानियाव हा बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ओ- जोंनि ओनसोलाव जे नोंथाङा जे बुंलांदों जे माइरंजों नो बानायो जोङो माइरंनि अनगायैबो जोङो माखासे फिथाइ सामथाइनिबो जौ संनाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जों आनारस फिथाइ। जेखौ जोङो ओ-रै- रैमालि होनो जों बिनि फिथाइनिफ्रायबो जो जोङो जौफोरखौ जोङो जौ रोसि खालामनाय जायो आरो जे जों खान्थाल फिथाइ खान्थालनिफ्रायबो बानायो आरो जेरै खामब्रेंगा जोङो खोरदै होनो बिनि फ्रायबो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो माखासे जोङो रोसि जौ बानायनाय जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बा बांसिनै जों माइरंनिफ्रायल' बानाया जोङो। जोङो बांसिनै मा गोदो बेफोरखौहाय मा बे जौ संनाय आदब खान्थिया मा जोंनि बर' समाजनावल' दंमोन जोंङो बेफोरखौ मा होनो गोदोहाय एमाव जे एमाव देनानै जोंङो बे एमावटनि गेजेरजोंनो जोंङो जौफोरखौ जोंङो संनानै लायोमोन। जेरै नोंथाङा जे बुंलांबाय ओ जे माइरं नांगौ माइरंखौ जोंङो ओंखाम बायदि संनांगौ संखांनायनि उनाव आरो बेखौहाय ओ जे एमाव जोंङो बेखौ थरसेबा थरनै जायफ्रा खरा लोंनो गोसो बेफोर मा खालामो एसे एमावखौ बांसिन होनाय जायो। जाहाथे जौआ गोसा जाथों होननानै बेफोरबायदि खालामनानै होनानै जोङो ओ-जुमायखौ जोङो फेसेवनाय जायो। सा बिदिनो जोङो गोलोम बोथोर बा साननै। सोजोंनो जोङो ओ-जुमाया ओ-रोसि ओंखारो बेनिख बेंखायनो जोङो मा गोजा-गोलोम बोथोराव बारा सम नाङा जौ दिहुननो थाखाय आरो जोङो गोलोम बोथोराव ओ नि अनगायैबो जों गोजां बोथोरावबो मावो जेरैहाय जों गोजां बोथोराव मावला एसे सम लायो बेनिखायनो जोङो मा मोननै बे गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर समावहाय जोंनि बर' आइजोफ मा जौफोरखौहाय मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो नाथाय जोंङो जौखौ गोदोहाय मा? खालामोन बांसिनै हाबा हुखा सावरि बादालि बेफोरावल' जोंङो बांसिनै आरो खामानि मावनाय बेफोर फोरावहायल' जोंङो बांसिनै जोंङो जौफोरखौ बाहायनाय जायोमोन जेरैहाय जोंङो मेंगानो थाखाय जोंङो बेफोरखौहाय जोंङो मुलि बायदियै जोंङो एफा एफाल' लोंनानै जोंङो- गावनि देहाखौ जोंङो स्रां थांहोनो थाखाय एबा उन्दुनो हानायनि थाखाय जोंङो जौफोरखौ लोंनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंङो माखासे जोंङो बर' समाजाव जोंङो नुनो मोनोदि माखासे जौ संनानैबो जोंङो रांखान्थि आरो बिगियानावहाय जोंङो जौगानायखौबो जों नुनो मोनो नाथाय रांखान्थि खौ नायनानै मा आथिखाल मुगायाव मा खालामो बै जुमाय फुननायफ्रावनो सोरखौबा सोरनिबा सोरनिबा ओनसोलाव मा जोंङो इउरियाफोर होनाय बेफोरबायदिबो होननाय खोनायो जोंङो बेफोरबायदि होयोब्ला मा जोंनि जौ रोसिया मा मान जोंनि देहानि थाखाय जोंङो साबजाथाव नङा बेफोरजोंनो जोंङो माखासे ओनसोलफ्राव मा मानसिफ्रा मोदोम बुयै बुयै माखासे सुबुंफ्रा जिउ गोमानायखौबो जोंङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंङो बुंनांगो बेफोर गासैबो मा रांखान्थिनि थाखायनो जोंङो बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै जोोङो बुंनो हायो बेखायनो जोंङो गोदोहाय थ जोंङो जा खालि जोंङो हाबा हुखा सावरि बादालि बेफोरावल' जोंङो जौ फोरखौ जोंङो बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखायनो जोंङो बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो जोंनि बर' समाजनि जौ संनायाव जोंङो गोदोनिफ्राय लानानै जो दासिमाव जोंङो माखासे जोंङो सोलायनाय बिथिंखौबो खौ जोंङो बेखौनो बुंनो हायो आरो गोदोहाय जोंङो बांसिनै जोंङो ओ माइरंफोरनिफ्राय बानायनानै जोंङो गाव गावनि न'खरावल' जोंङो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोन न नाथाय जोंङो आथिखाल मुगायाव मा गोबां हाबा हुखानि अनगाय थाखायैबो जोंङो फुजा मेलाफ्रावबो जोंङो जौ सेरेबफोर लोंनानै जोंङो फेग्लुंनाय बेफोरबायदिफोर सोलायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि समावथ' जोंङो खामानि मावखांनायनि उनाव मेंखांनायनि उनावसो जोंङो बेखौ मिदिसिन हिसाबै लोंनो थाखायसो जोंङो लोंनाय जायोमोन। बेनिखायनो जोंङो गोबां सोलोंनायखौ जोंङो जोंनि बर' ओनसोलावहाय जोंङो नुनो मोनदों। नाथाय समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों जौ सौना जौ सौनायनि बारै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माखासे रोङै जे आदब बेफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मानो- मोनबाय आरो
औ औ औ दे गोजोनथों।
गोजोनथो।